औ।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
नो ओ दायो मा खालामदों नोंथाङा?
आङो नोंथां दायो ओरैनो दंथ'यो।
ओम अ।
नोंथाङालाय मा खालामगासिनो?
औ आंबो दायो ओंखाम जाखांना ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ। मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
औ औ दालि सबाइ बिमा भाजा नोंथां नों नोंथाङालाय मा ओंखाम जाखांबाय ना?
ओं जाखांबाय नोंथां दासो नै आंबो जाखांनानै दङ।
औ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रिया जोंना माबा थालिर मैखुनजों आलुमोन नोंथां।
ए औ
उ
ओ नोंथाङा फ्रि दंबा आं मोनसे आयदानि सायावसो रायजलायलायनानै हरदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां आं दायो फ्रियैनो दंथ'यो। मा आयदानि सायाव रायलायनो रायलायजागोन नोंथां।
अह आयदाया जाहैबाय बर'फो जोंनि बर'फोरनि हाबा हाबानि बैराथिफोरनि बिफावनि सोमोन्दै
मोजां खोनाया
नोंथाङा एसे अह जोंनि बर'फोरनि
औ
हाबा बैराथिफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ जोंनि बर'फोरनि हाबायाव जेनेबा बैराथिनि बिफावनि सायाव आरोना
औ औ
औ हागोन नोंथां‌ हानायखिनिखौ फोरमायलांनि।
औ दे नोंथां
औ औ
जोंनि बर' हाबायावहाय माने बैराथिखौ गोनां होननानै जों सानो आरो ना।
औ औ
बैराथियानो माने हाबा एबा जुलिनि बांसिन खामानि बेफोरखौ मावनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ओ जि बैराथिफोरनि सायावनो सोनारनानै माने जोंनि बर'फोरनि जि जुलि बा हाबा बेनि बेनि हाबाफारिफोरा जानानै थाङोखौनो होनजायो। बेनिखायनो जोंनो बैराथिफोरा गोनांथार आरो जेरै बैराथि
गोदो जोंनि बर'फोरा माने मानिनानै लायोमोन आरोना बैराथिफोरा जेनेबा आखा फाखा जानांगौ बिसोरो सुबुं मेथाइ खननो गोरों बा मोसानो गोरों ओमफ्रायो बिदिनो बाथ्रा दानथेलायनो गोरों ओमफ्राय मावनो दांनो जेनेबा खामानि मावनो गय खावनो। बैराथिफोरनि बांसिन खामानियाथ' गय खावनाय बिदिनो रानना होनाय माबा बिदि जायो नालाय ओंखायनो ओ गय खावनो गोरों बेफोरबायदिखौसो माने गोदो माने खामानि जाय मावथि बिसोरखौसो सो बैराथि सायख'नानै होनायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदो।
औ औ
औ ओमफायो बिबान जिहेथु बिबान हिन्जाव गोदान लायोबा जोंना बिबान लाङो नङा होमबा।
औ औ ओं।
बिबानजों हिन्जाव गोदान नायनो थाङोब्ला बैराथिफोरा गय खावनानै हिनजाव गोदान लागोआवहाय आरो ना नुजाथिफैनो हायो। जायो माने गोदो जोंना हिनजावफोरखौ बांसिन नायनानै लायनाय बायदि जायोमोन ना नालाय बेवहाय बिबान ओं ओं बिबान बानलां
थ' मोजां मोनलायनायफोराथ' इसिबांबादि मबेइल फोरबो दानि बायदिथ' गैयामोन नालाय।
ओं ओं ओंखायनो नायलायनानै हाबा जानाय जि बिबान लांनाय मानाय। नायनानै लाबोबाथ' सानसे दिना बै हिनजाव गोदान लागोनावनो थाहैनांगौ जायोमोन ना। जेनेबा बिसोर एसे बेलासि बेलासि समावसो हिनजाव गोदानफोरखौ हरामोन दालाय।
औ औ।
बिदिनो बिदि समाव माने बै सानसे बिसोरनि हिनजाव गोदान लोगोआवबो आलासि दुमसि फैनाय बिदिनो भिर भार जायोना।
उम।
ओं बेबायदि समाव माने बैराथिफोरा बै जायबा आलासि बै हिनजाव गोदान लागोनिफाय न'खराव जाय आलासिफोर फैदों बेसोर आलासिफोरनो माने गय एरि खावनानैहायो राननानै होनांगौमोन आरो। दा बैसिनि ओ बैराथिफोरा बै हिन हिनजाव लागोनि न'खराव जायबा आलासिफोर फैदों नुजाथिफैनाय आलासि बेसोरनो रायजो रायजाफोरनो गय खान्दि जरा फाथै जरा आरो सुनै बिदि राननानै होनांगौमोन आरो।
औ।
ओमफ्राय हिन्जाव गोदानखौ देलायहोना लाबोनानै बैराथिफोरनि माने देलायहोनानै लाबोनाया बेबो बैराथिनिनो खामानि जायो आरो जेनेबा
ओं।
हजोंहाय हौवा गोदाननि न'खरावथ' बांद्राय एसेबां मानि गोदोथ' जेनेबा बिदिनो बिसिखिनि मानसिल' फै इसिखिनि मानसिल' फै होन्नानै मोनसे लिमिट हरना दोनोमोन नालाय। बांद्राय मानसिफोरा फैबा बेयाव जेनेबा
दानि बायदि जि नों आंजों जेनेबा मो-मोजां मोननानै थांलाय लायनाय इदिनो गैयामो गैयामोन आरो।
ओं ओं बिदि गैयामोन ओंखायनो बैओ न'खरनिफ्राय जिहेथु हौवा गोदान लागोआ लांनाय जि जोम फोरखौसो गानहोनानै नालाय हिनजाव गोदानखौ लाबोआ होनब्ला
ओ ओ
लाबोनोसै समाव हौवा गोदानानि न'आव लाबोनोसै समाव बिदि समाव माने उ बे हौवा गोदान लागोनि गानहोनाय जोमहोनाय माखासे बे गानग्रा जोमग्रा देलायग्राफोर लाङोना बे फोरखौ देलायहोनाय खामानियाबो बैराथिनि सायावनो जायो आरो नोंथां।
औ बेलेग न'नि मानसि फ्रा देलायहो देलायहा दोनखाया आरोना।
देलायहोनानै बे दोननाया गावसिनि न'खरनि खोथासै खिन्थु फैनाय फैनोसै समाव जिहेथु हौवा गोदाननि न'आव लाबोनोसै समाव जिहेथु गाननाय जोमनायफोरखौ देलायहोनाय बा साजाय होनाय बियो हौवा गोदान लागोनिफ्राय लानानै थांनाय बे बैराथि थि जरानि सायाव थायो आरो नोंथां औ बेनि थाखायनो माने बैराथिखौ गोनां आरो बे हाबायावहाय हिनजाव फोरमायनायाव ओनिफ्राय ओ जेब्ला हौवा गोदाननि लांगोना मोनफैयो ब्ला हिनजाव गोदान गाम्बारि खामफ्लायाव थिखांनानै जेनेबा गाम्बारि फामफ्लायाव गाखो होनानै आथिं सुयोना
औ औ
औ आथिं सुखांनायनि उनाव आव जिहेथु बे न'आवहाय बरायनानै लांगोन
उ औ
औ बे न'आव बरायनानै लांगोन ना बे आखायाव ओ सान्द्रियाव बे थालिरनि दना बानायनानै माबा लायोना दालाय बिदि बरायग्राया
औ औ
खौ लानानै बराय बरायै गिसिब सिबै सिबै लरियै लरियै बैराथिफ्रा न'आवहाय बरायनानै लांनानै साहानि जोंना बर'फोराथ' गोदो फोथायनाय दङमोन नङा होमबा साहानि न'मा न'आवसो
ओ ओ
ओंाम खौ सोफैयो दोनफैयो होननानै औ बे ओ बिसोरो बैराथिफोरा बरायनानै न'मा न'आवहाय सोनानै दोनहैयोमोन आरो
औ ओ बैराथिफोरा नि जेनेबा गाननाय जोमनाया नि सोमोन्दै
बैराथि
नोंथाङा एसे फोरमायबावनो औ
औ औ बैराथिफोरनि गाननाय जोमनाया उम जायगा लायै जायगा बेलेग बेलेग जानो हागौ नाथाय जोंनि ओनसोलावहायो माने जोङो बांसिनै गोमो गोमो खाालारखौ गान्नाय नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ औ औ
दख'नाखौ गोमो गानो ओमफ्राय माबाखौहायो मा होनो गस्ला ब्लाउसखौहायो गोजा गानो आरो जोमग्राखौ गुफुर लायो आरोना बिसोरो ओमफ्रायो जोमग्रा गुफुर लानानै सोरबा सोरबा माने जिहेतु गय खावनायाव मैला एरि नाङो नालाय बिनि थाखायनो माने जान्जियावहाय मोनसे जि बिदिनो फिसा गान सिननानै बिहु फालिखौहायो गान सिननानै लाबो गनाय नुनाय मोनो आरो जोङो।
बैराथिफोरखौ
बैराथिफोरखौ ओमफ्रायो हाबा जेदिनखालि हाबा दानगोन हौवानि न'खराव ओइदिनखालि खालि फुङावहाय माने हाबा दाननायावथ' बैराथिफोरखौ नांखागौ नङा होमबा। जो साहा थिं जायो बैराथिफोरखौ फज'नानै जिहेथु बेयाव ओ बैराथि जरा जरा नांगौ नङा ना नङा होमबा दालाय बैराथिखौबो। सा नरा सासिया बै दनाखौहाय सान सासेयाव अखाफोर लायो बेबायदिनो हाबायाव बैराथिफोरखौ जेब्ला ओ माबानो हाबा दाननायनि सिगां आरोना न'खरनि हौवा गोदाननि बिमाया ओ बैराथि जरानोहायो मोनसे मान होग्रायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां सिगाङाव जिहु तु मान होनानै जेनेबा नोंसोरखौनो बैराथि जरा सायख'नाय जाबाय जोंहानि हाबायाव होननानै लेंनायनि अनगायैबो बिदि होननानैथ' लेंखायो गय जरा फाथि जरा बिदिनो सनमानानै खालामनानै बिनि उनाव आरोबाव
हाबा खालि हाबा दाननायनि एसे सिगां आवगोल आवगोलावहाय आरोना आवगायावहाय बेयावबो माने आरोबाव खनसे बिमा बे न'खरनि जाय बिमा गाहाय बियो आरोबाव खनसे से गय जरा फाथै जरा होनानै बैराथिफोरखौ सनमान खालामनायखौ नुबावो आरो नोंथां।
बेयावहाय सनमान खालामनायनि ओंथियानो जाहैबाय माने दिनै जेनेबा हाबायाथ' जोंनि बर' समाजनि मोनसे बिराद गिदिर माबा खान्थि नङा होमबा।